औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ
ओ नोंथाङा ओ दायो फ्रि दङना नोंथाङा दायो?
ओं ओरैनो दंथ'यो ।
अ नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो ओ सावरायनो लादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ जोंना होनोब्ला टपिक होनोब्ला जोंना ओ गोदोनिफ्राय ओ जानो जोंना बर'नि जानाय लोंनायावहाय गोदोनिफ्राय ओ आरो दासिमहालागै ओ माबायदि ओ जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बायदिफ्रा माबादियै ओ जौगाबोदों आरो बेफोरबायदिखौ माबायदि संनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा ।
औ अनला ओंख्रि नङा होनब्ला?
औ
ओ अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो गो-ओ गोदो मारै सङोमोन आरो दायो मारै सङो बेखौथ' एसे सोलायबोनाय नुनो मोनबाय आरोखि ।
औ औ
दो जोङो अनला होननानै बुङोब्ला खारैखौहायो जोङो अनला ओंख्रियावथ' जोङो खारै नांगौना। बेयाव खारैखौ जोङो मानिफ्राय बानायो होनब्ला जोङो थालिर थालिरखौहायो माने दान दानानै बेखौहाय फिसा फिसा हानानै बेखौहायो फोरानग्रो नाय जायो आरोखि । बेनिफ्राय फोरान ग्रोनानै माने ओ अर सावनानै बैखौ हा थ'फ्ला खालामग्रोनाय जायो आरोखि। बेखौहाय हाथ'फ्ला खालामनानै बेनिफ्राय गथा गथा सिथुमनानै जोङो फोराननानै दोननाय जायो आरोखि।
औ औ
फ्राय जोङो बे बे गथा गथा जानाय खौहायो जोङो। नोंथाङा एसे
औ औ औ हागोन
बे गथा गथा खालामनायखौ जोङो खारै दिरुननो थाखाय माने मायोबा मोनसे मोनसे बासन लानानै जोङो बेखौहायो जिगाबबा जिगाबबा इदिनो बायदिसिना एसे माबा
औ नारेंखल नारेंखल हाख'नाय खथा औ
नालेंखर हाखावनाय खथायावहाय बेखौहायो जोङो जिगाबखौ सिङावहाय होनानै बे जोङो जा खारै बानायनो लानाय गथा गथा हा थ'फ्ला सिथुमना दोन्दोंमोन बेखौहायो जोङो बेयावहाय आखाइजों सिफ्रुनानै दै लुनानै बेखौ सरनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बे गनायखौनो जोङो खारै होननानै बुङो । बेनिफ्राय जोङो अनला होननानै बुङोब्ला जोङो अनलाखौहायो जायखि जाया माइरंखौनो देनो हायो आरोखि। जोङो बेखौहायो देनो थाखाय दसेनि थाखाय बे माइरंखौहायो दैयावहाय सोमना दोननाय जायो आरोखि रु-रुइनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो एसे रुइबाथाय बोखांनानै दैखौहायो गारनानै बेनिफ्राय जोङो उवालावहायो देनाय जायो आरोखि देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो दैखौहायो सिगांग्रो अनला संनो थाखाय गोदौहोग्रोनाय जायो आरोखि ग्लब ग्लबनो बेनिफ्राय जोङो बे दै गोदौनायखौ खौहाय जोङो अन गुन्दैखौहायो बे दै गोदौबाय थानायावहाय माने जोङो सारलानानै माने आखाइजों रिफि रिफिनो बे दै गोदौआवहाय होनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो खारैखौ होनो हायो आरो इनिफ्राय जोङो अमा बेदरजों सङोबाथ' दाउफोरजों सङोब्ला जोङो बेसोरखौ बेदरखौहाय माने एक्सट्रा आलादायै माने एवगोरानै संख्रि बानलु होखानानै एवगोरोनाय जायो आरोखि बेनि उनावसो बेयावहाय अनला गोदौबाय थानायावहायो होसननाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो दानि जुगावथ' नु बोनो मोनगासिनो जे अनला ओंख्रि संनो थाखायबो माने दानि जुगाव उवाल उवालखौ बाहाय नुनो मोनलिया जोङो माने जोङो मेसिन होननाय बुस्थु दङ उनग्रा बेजोंहायो जोङो नुनो मोनसै आरो बेयावनो देनानै जोङो बेजोंनो अन गुन्दै खालामनाय आरो ओंख्रि संनाय बा फिथाफोरखौबो बेजोंनो देनो हासै आरो दानि जुगावहाय ।माने खस्थ' खामानि मावनायखौ नुनो मोनला आरो अन गुन्दै बेखौबोननानै देनाय जायो आरोखि उवाल गाहेन बेफोरखौ माने दानि जुगावहाय दांनायखौनो नुनो मोनलिया आरो गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोनहा खस्थ' मस्थ'यैबाबो जोबोद बोराय बुरि देबोनानै बेफोरबायदिनो जाबोदों आरोखि। फिथाफोरखौबो बिदिनो बुरजा बुरजायै देबोनानै बैसागु मागो बेफोरबायदियावहाय जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोखि दानि जुगावथ' मानसिफोरा माने ने बेसे खामानिखौनो मावनो हालिया जाबाय माने एसे गरमनो सहायनो हायै जानायलाय बेनिखायनो थाब जानाय बुुस्थु आयइजें मोननायखाय मेसिनजोंनो बानायग्रा अन गुन्दै बानायग्रा मुवा मोननायखाय बेखौनो बांसिनानो बयबो बाहायनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय नोंथाङा एसे बेनि बारै एसे फोरमायलांनो हाबावगो नामा? औ
ओ जोंनिया ओ जोंनिया ओ बर'नि ओंख्रि होनोब्ला बर'नि ओ ओ जोंनि बर'नि एबा मुंदांखा ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रि आरो ओ नारजि ओंख्रि बे मोननैखौ ओ आरो सबायजों साम' बेफोरखौ जोङो मिथिनाय जायो। ओ जोंहा ओ ओ नोंथाङानो ओ दानि बुंलांखाबाय अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो जोंहा ओ गिबियावनो जोंहा ओ माइरंखौ जोङो ओ माथा माइरंखौ जोङो गिबियावनो दैयाव सोमग्रोनानै ओ लाग्रोनांगौ। ओ आरो सोमखांनायनि उनावहाय से बोखांनानै दसे दैखौ सर' होग्रोनांगौ ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ उवालावबा ओ थेबसियाव थबसियाव देग्लिनानै बेखौ ओ जोंहा ओ ओंख्रि संनो थाखाय ओ रेडि जायो। ओ ओंख्रियाव ओ मा मा माजों जायो ब्ला ओ जोंहा गोथाव जायो होनोब्ला जोंहा ओ दाउ बेदर दङ ओ एम्फौ आ आरो ओ मेवाइजों अनला आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ बायदि बायदिफोरखौ होनानै जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जानो हायो। ओ अनलाजों दाउजों ओ जानो जायोब्ला जोंहा ओ ओ गिबियावनो जोंहा ओ अनलाखौ ओ आरो ओ अनला आरो ओ बेदरखौ बेदरखौ जोङो गिबियावनो एव थ्रमनानै ओ लाग्रोनांगौ जायो आरो अनलाखौ ओ जोङो गिबियावनो ओ देबसि एबा सारायावहाय दैखौ गोदौ होखांनाय ओ गोदौखो गोदौहोनानै ओ बेखौ अन गुन्दै आरो ओ अन गुन्दैखौ होनानै जोङो एरनांगौ जायो ओ गोबां एरनांगौ जायो ओ जि मिनिट एबा जिबा मिनिटसोनि ओ एरखांनायनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रिनि ओ महरखौ ओ मोननो हायो। ओ जिबायदि ओ बिनि उनाव हाय जोङो ओ बेदरफोरखौ होसननानै ओ ओ जि मिनिट बा जिबा मिनिटसो गोदौ होनानै मोजाङै ओ मोदोमफ्रु मोदोमग्रा जेरै ओ गंगार दुन्दिया, दुन्दिया बायदि बायदिफोरखौ होनानै जोङो ओ गो थावै ओ अनला ओंख्रिफोरखौ ओ संनानै जानो हायो। ओ अनला ओंख्रिखौ ओ अनला ओंख्रि संनायाव ओ जोङो गोबां ओ खारै खौ ओ होनांगौ जायो खारै होनांगौ जायो ओ खारैखौ होनांगौ जायोब्ला होनोब्ला खारैखौ जोङो ओ ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो। ओ जेरै ओ खारै जाग्रा बिफां लाइ फांफोरा जाहैबाय ओ थालिर आथिया थालिर आथियाखौ जोङो ओ खारै बानायो। यो आरो मुदुमफुल ओ मुदुमफुल आरो सबाय सबायाइनि ओ गुद्रा गुद्रि जेरै ओ सबायनि बेन्दों बेनला थानाय हानि सबाइ बेफोरखौ जोङो खारै बानायो।
औ।
आरो लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदि ओ खारै बानायनायफ्राव जोंहा ओ गोबां ओ गोलाव ओ प्रसेस ओ गोबां ओ गोलावनि समाव ओ जायो जेरै होनोब्ला जोङो ओ खारै बानायनो ओ गोसो जायोब्ला जोङो उम ओ थालिद थालिद आथियानि ओ थालिद आथियाखौ जोङो मिहि मिहि हाफ्लेनानै जोङो सान्दुुंआव ओ जि दिन बा जिबा दिन ओ दोननानै ओ गोबां ओ गोरान रानख्रेबहोनानै ओ अखानिफ्राय ओ गोजानाव दोननानै अखा सियोब्ला जोंहा खारैया ओ गोबाब जाया बेनि थाखायनो अखानिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ। ओ गोरान रानखांनायनि उनावहाय जोङो सिथ्लायाव लाबोनानै बेखौहाय ओ सावनानै मोजां सावनानै हाथफ्ला जाहोजोबखांनायनि उनावहाय दै सारस्रोनानै ओ फि था ओ गल गल बायदि बानायनानै दोननानै जोंहा ओ जा गोबावसिमहालागै ओ थायो।
औ।
बेबायदिनो ओ बेबायदि दि ओ आदब खायदाय नो जोङो ओ मुदुफुल बिफांखौबो बेबायदियैनो ओ फिसा फिसा दानफ्लेनानै हाफ्लेनानै जोङो ओ खारैखौ फोराननानै मोजां सावनानै दै सारसननानै गल गल फिथा बानायनानै जोंहा गोबावसिमहालागै दोननो हायो आरो ओ खायफा खायफाफ्राहाय ओ गोबां ओ मोजां मोजां बानायनानै दोनो ओ खारैफोरखौ जेरै बेबायदि ओ गल गल फिथा बायदि बानायनाय खारैफोरखौ जोङो देख्रुबनानै ओ गिदिर गिदिर बथल एबा दामफ्रावहाय जोंहा गोबां गावनि सरनानै दोननो हायो जेरै बिनि महरा ओ गोबां गोबां ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि जोङो मोननो हायो ओ जेरै होनोब्ला जो जोंना ओ खार ओ थालिरनि खारै आरो ओ मुदुफलनि खारैया जोंना गोसोम जायो आरो सबाइनि खारिफ्रा जेरै ओ गोजा गोजा साइजनि बायदि जायो ओ गोजा एबा ओ जों मा होनो बे कालारखौ ओ गेरुवा कालार होननानै बुंनाय जायो सबायाइनि ओ सबायाइनि बेलायावबो जोंहा ओ सबाय हानि सबाइनि बेलायावबो जोंहा सबाइखौ गाग्लिखांनाय ए बा मारााखखांनायनि उनावहाय जोंहा बेबायदि गारनो ओ नागारै गुन्द्रा बेफोरखौ जोङो सावनानै ओ सावनानै गोरान खालामनानै बेखौबो ओ फिथा लावदुम बायदि बानायनानै जोंहा खारै ओ महराव सोलायहोनो हायो ओ बेनि अनगायैबो ओ बर'फोरनि गोबां ओ मुंदांखा ओंख्रिबो दङ जेरै नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रियाव जोंहा नारजिजों अमा बेदरजों जायोब्ला जोंहा जोबोद गोथाव एबा मिलौदो मोनजायो उम आरो लोगोसे दंबावो ओ सबायजों साम' सबायजों साम' ओंख्रियाबो बर'नि मोनसे ओ गोथाव ओंख्रि जाय ओंख्रिफोरा ओ गोजौ लेभेलसिम मोनहैनो हादों ओ गोजौ लेभेलसिम मोनहनोादों होनोब्ला जो जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि जोंनि दानि ओ बर'फोरनि ओ गिदिर गिदिर हथ हटेल ओ रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावहाय जोङो जोंनि ओ बर'नि मुंदांखा ओंख्रि ओ अनला ओंख्रि ओ नारजिजों अमा ओ सबायजों साम' बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ ओ मोननो ओ हासै मोननो हासै आरो बेखौ ओ जोङो गोरलैयैनो ओ मोननो हासै ओ जों बे ओ जों बेनिफ्रायनो मिथिनो मोनोदि जोंनि ओ बेबायदि ओ ओंख्रिया ओ गोजौ लेभेलसिम थांनो हाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो लोगोसेयैनो ओ गुबुन गुबुन हारिफोरनि आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारिफोरनि ओ बायदि बायदि ओ रेस्टुरेन्ट हटेल बायदिफ्रावबो जोङो बेफोरबायदि ओंख्रि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जोङो मोननो हासै ओ जेरै होनोब्ला गुबुन गुबुन जाथिफोरनि ओ संनाय बायदि बायदि ओ नारजिजों अमा ओ सबायजों साम' बायदि बायदिफोरखौबो जोङो ओ गुबुन जाथिनि हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावबो जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ मोननो हासै ओ बेफोरावनो मिथिनो हायोदि ओ जोङो जोंनि ओ बेबायदि मुंदांखा ओंख्रि ओ सबायजों साम' नारजि जों अमा आरो ओ अनलाजों दाउ बेफोरो बेसेबां जौगानो हादों ओ बेफोरनि ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ बेनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो जे ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा ओ दासिमहालागै गोजौ लेबेलसिम जों जौगानो हादों होननानै आरो ओ गुबुन हारिफोरजों गुबुन जाथिफोरजोंबो ओ जाजानाय एबा मिथिजानाय ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांजों ओ सावरायनो ननानै गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय